औ ओ दा जोङो बर'फोरनि गोदोनि खेला बे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों
औ सावराय
दा आं जागायनोसै
औ दे
जारिमिना हमस'हरनि हमस'हरनो हायै समनिफ्रायनो बर'फोराहा गावसोरनि जायगानि गावसोरनि आदबै दैबोनाय गोबां खेलाफोर दंमोन बेफोरनि जारिमिन गैया होननानै बेफोर खेलानि जोनोम सम आरो बोरै जाबोखो मिथिनो गोब्राब सुबुङा बयबो गोसोनि दुखु मेंनायखौ बावनानै गोदान दुंगानाय जों गावनि हाबायाव नांफिननो थुलुंगा मोननो आरो लोगोसे खहाब गोनां रंजानाय मोननो खेलाफोरखौ गेलेयो‌। मानसिनि सिङांव थानाय माख खासे जोनोम आखु आरो आबेगफोरा गेलेनायजों सोमोन्दो थायो । रंजाालुनाय आबेग आरो दाथायनाय गावखौ फसंथाइ बेफोर जोनोम आखुफोरा गेलेनायजों मैखोम सोमोन्दो थायो । दा गुवारै गेलेबोनो लानायखौसो गोथौयै साननो गोनां बेखौ सानजायो दि बर'फोरा गावसोर समाज मोनसेयैनो रायजो जाबोनायाव बिसोरनि खेलाफोरनि आदबफोराबो रोखोमसेयै गोरोबबोदों आरो बेफोर आदबफोराबो बेनिखायनो गुबुन हारिफोरनिजों जुदा बर'फोरा गावसोरनि आदबै गोबां खेलाखौनो गेलेनो लाबोदोंमोन । बेनि फोरमानखौ थांनाय थामजि ब्रैजि बोसोरसो सिगांनो गेलेनो लाबोनाय खेलाफोरखौ नायब्लानो रोखा मोनो बेफोर गोबां खेलाफोरनि माखासेया गुबुन हारिनि थेलाफोरजों खेलाफोरनि आदबजों गोबां गोरोबलायनायब्लाबो बांसिनानो गावसोरनि खामोन बेखौ नुयो
औ नोंथांङा जि बर'फोरनि खेलानि सोमोन्दै गोबां मानि बाथ्राखौ फोरमायबाय
औ
बर'फोरा जि गोदोनिफ्रायनो जि गेलेबोनाय माखासे खेलाफोर ओ दै बेेफोरनि मुं नोंथांनि सिगाङाव आं मोननैसो बुंनो नागिरदों जिहेथु जों बर'फोरनि गोदोनि खेलानि बागै जों सावरायदों अब्ला जों बर' बेफोरनि गोदोनि जि गेलेबोनाय खेला नैबेफोरनि मुंखौ लाथारनांगोन होननानै आंङो सानदों ओ बेनि मादाव जि बर'फोरनि खेलानि मादाव गोदोनिफ्राय जायफोर गेलेबोनाय नैबेफोरा जादों आमै मै जायखौ न' सिङांव गेलेनाय जायो एबा हाग्रायाव गेलेनाय जायो । बेनि उनाव जे आमोल दिमोल एबा मारेव नैबे खेलाखौ दै एबा जामफै एबा फुख्रि दैमा दैसायाव गेलेनाय जायो । बेबायदिनो माखासे खेलाफोर दंबावो बेफोर खेलाफोरा जादों बिफांनि मारिउ हाखरनि मारिउ दह सल' गेलेनाय एबा लावथि सल' गेलेनाय बेबायदिनो आरोबाव खेलाफोर दंबावो थिया थिया एबा इन्जुर एबा हा मोदोमनि बादुवा बेबायदिनो आरोबाव माखासे दंङो जेरै गर गेलेनाय गिला गेलेनाय मोख्रा खेला खिखर मंगलबाथा बाथा औवानि हान्थु आसिनि बिसिनि दांना खारनाय खै गेलेनाय हाबै दुदु मोदोम बोखांनाय हेग गुर बोरला गावनाय राजा मेगन फांथेनाय दारिया फात्ता मैसो सौलायनाय एन्जर आदि दिगा मोस्रोम गेलेनाय बेफोर मा खासे मानि खेलाफोरखौ बर'फोरा जि गोदोनिफ्रायनो गेलेबोनायमोन खेलाफोर
बेफोरनि मादाव माखासे मानि जि गेलेनाय नै बेफोरखौ बिथांमोना बावलांजोबनो हमबाय होननानै बुंनो हायो नाथायबा माखासे मानि गेलेनाया आथिखालाव दिनैसिमबो सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। अब्ला जे बर'फोरा नैबेफोर खेलाफोर नैबेफोर खेलाफोरखौ बिसोरनि जि आदब गेलेनायनि आदब नैबेफोरखौ नोजोर होनानै माखासे मानि बाहाग बोखावदों नैबेनि सोमोन्दै नों बुंनो हागोन नामा?
नोंथांनि सोंथिखौ बुंफिननायसाय
औ बर'फोरा जि गावसिनि गेलेनाय नैबे खेलाफोर नैबे खेलाफोरखौ गावसिनि बे गेलेनायनि आदब खायदाखौ नोजोर बोनानै माखासे मानि ओ मुं होनाय जादों एबा बाहागोआव बोखावनाय जादों नैबेफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
बर'फोरा खेला माखासे आदब खायदा खो नायनानै बाहागो राननाय बेफोर गोबां बाहागोआवनो रानदों बेफोर जाबाय बोलो नाङै खारनाय गैयि जेरै खिखर गेलेनाय आसि स्नि बिस्नि आदि दिगा मंगलबाथा आरो खारनाय गैयि बोलो नाङै बेफोर जाबाय थिया थिया बादुवा राजा खै खै दारिया फान्था मावजि एन्जर हौ-औवा हान न्थु मोख्रा खेला आरो बोलो गोनां खारनाय गैयै जं बुखुनाय सल मैसो सौलायनाय मोस्रोम खेला मोदोम बोखांनाय आरो बोलो गोनां खारनाय गोनां जेरै दहब दाउदै हाबै दुदु हैगुर गिला खारनाय गोबाङानो आरो
औ। बेफोर जे नोंथाङा बुंबाय गेलेनायनि जि आदब खायदा नैबेखौ जि नोजोर बोनानै मुं होनाय जादों एबा बाहागो बोखावनाय जादोंथ बेफोरनि मादाव जि सिगाङावबो जों माखासे मानि गेलेनायनि मुं मख'बोबाय बेनि गेजेराव जेराव नैफोर जि मा माखासे मानिे खेलाफोर नैबेफोरखौ माखासेखौनो हिनजावसाफोरनि थाखायल' होननानै जों साननो हायो एबा आरो माखासे खौ हौवासाफोरनि थाखायल' होननानै जों साननो हायो। ओ जेरैहाय जि जायफोर खेलाफोरखौ हिनजावसाफोराल' गेलेयो‌। नैबे खलाफोर ओ जोङो हिनजावसाफोरनि थाखायल' होननानै बुंनो हायो आरो बेबायदिनो जाय बेफोर खेला माखासे मानि खेलाफोर दं जायफोरखौ हिन्जावसा बिथांमोना गेलेया । अदेबानि हिवावसाफोराल' गेलेनाय जायो। माहोनो बेफोरखौनो जों ओ
हौवासाफोरा गेलेग्रा होननानै ओ बुंनो हायो । ओ आरोबाव नोंथाङा गेलेनायनि सोमोन्दै माबा बुंनो सानो नामा?
आङो गिला गिला गेलेनायनि सायाव एसे बुंनो सान्दों ।
औ
जोङो खल'बाथा नङाब्लाबो गोदोनि
आबौ आबै बेफोर बिसोरनिफ्राय खोनानो मोनोदि गिला गेलेनाया जोंनि बर' बर'आ गोदोनिफ्रायनो गेलेबोबाय दङमोन। बे खेलाया बर' समाजनि गेजेराव मोनसे गिदिर समाजिक खेला एबा हारिनि खेलाोन ।
औ
गोदो गोदाय गिलास्रोन मुंनि सासे जोहोलाव दंमोन। बेजों गिला गेलेनायाव रावबो हायामोन।
औ
बिनो जायखौ जों होनो आलारि दामब्रा। बिथांखौनो आरो गिलास्रोन होननानैबो बुङो। बिथाङा सासे गिला गेलेनायाव जोबोद आखा फाखामोन सानसेखालि बिनि गिला गेलेनायाव बिनि गेलाया सातथाला हाजो बारनानै आसागि बैसागिनि सिलायाव इसानसालिनि से खुन्दुंफोरखौ थबस्र' खालामहैजोबदोंमोन। बिनि उनाव आसागि बैसागिया सोरनि गिला खुन्दुंखौबो बस' फैजोबखो होनना गिलाखौ गावनि दबायाव थ्रोब सोना ला दोनो आरो बेनि उनाव गिलास्रोना गिला खारबोदों बिथिं थाङै साङै सातथाला हाजो बारलांना आसागि इसानसालियाव मोनहैयो बिनि उनाव सोंहैयो बिनि उनाव आसागि बैसागिया खायदा लानानै बेजों हाबा जानो गिलाखौ हरालासिनो बिसा फिफाखौसो लेंंहरो। बेबादिनो जों सल'बाथाफोराव खोनानो मोनो। फरायनो मोनो।
नोंथाङा खेला गेलेनायनि सोमोन्दै फोरमायबाय। खेला गेलेनाया माबोरै सोमजिदोंमोन। एबा गिला खेला नैबेनि मुङा माबोरै सोमजिदोंमोन। नै बेनि सोमोन्दै फोरमायबाय।
औ
जों बर'फोरनि गोदोनि खेलानि सोमोन्दै गोबां सावरायबोबाय। जोंनि बे सावरायनाय आयदा नैबेखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ
उम दे।
गोजोननाय थाबाय।